हेल' हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
नोंथां बुंलाय?
औ नोंथांजों आं माइ आबादनि सायाव ओ एसे सावरायनो नागिरदोंमोन माने जों मा माबोरैहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ नि आबादखौ माबोरै हाय मावनाय जायो बेनि सा सायाव एसे सावरायनो नागिद औ नोंथाङा एसे ओ फोरमायना होलाय माबायदि हाय जोङो आबादखौ मावनाय जायो।
औ औ नोंथां। औ जेनेब्ला एसे जोंनिया माइ आबाद होनोब्ला जोंनो फार्स्टआवनो ओ खोथियाखौ नां गौ आरोना गिबियावनो आरो बेनि गिबियावनो जोंनिया ओ जेनेबा खैथाखौ माबायदि हाय ओ फोयो होनोब्ला ओ जोंनो ओ जेनेबा जोंनोथ', जोंनिया थांनाय बोसोरनि एबा उन बोसोरफोरनि मोजां बिधान एबा मोजां माइ जोलै बेफोरबायदिखौ नांग्रोयो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया न'आव जुदि गैया बेनो गलाफोरनिफ्राय एबा हाथाय बाजारनिफ्राय जोंनिया लाबोनानै ख' बा नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनानै जों बेखौ मोजाङै ओ जेनेबा हाखर बा ओ बिलोफोराव ओ जों बेखौ सानसे बा साननैनि थाखाय बस्थायाव सोनानै जों बेखौ सोमग्रोना दोननांगोन आरोना
औ
औ बेफोरबायदिनो जेनेबा बेखौ जोङो सोमना सानसे बा साननैनि थाखाय दोननानै बेखौ जोङो बोखांबोला बेखौ जों बोरियाव बोखांनानै बेखौ बोरियाव मोजाङै ओ फेनस्राना ना होनानै बेखौ जोंङो थास'बिलाइ एबा थालि बिलाइजों बेखौ जोङो मोजाङै खोबना दोननानै दोननांगोन आरो आरो बेबायदिनो जोंनिया बेयो जेबोब्ला गाजा अरो अबोला जोंनिया बेखौ ओ फो मा होनो जोंनिया खैथा जेराव फोगोन बा फोथारफोराव जों बेखौ लांनानै दाबोर फोराव आखाइयाव मुथा मुथा खालामनानै जोंनिया सारनांगोन। आरो बेखौ बेदिनो जेनेब बा हायाव जानला मानला सारबा जाया ओ जोंनिया बेनि थाखाय हाखौ मोजाङै जेनेबा जेराव खोथिया फोगोन बे हाखौ मोजाङै जोंनिया मोसौजों एबा टेक्टरजों हालेवनानै मोजाङै खनसेयाव नङा ओ खननै खननै थामावलासै जोंनिया बेफोरखौ मोजाङै एवग्रोना लानानै हाखौ गुरै खालामनानैे गेब दे होना लाग्रोनांगोन आरोना बेबायदिनो बे हाया जेबोब्ला खननै खोनथाम एवखांनायनि उनाव जेबोला बे हाया मोजां फ्राय गेब्लेगोन एबा मोजाङै खैथाखो जानो हानाय एबा ओ माइखौ जों बेयाव फोजानो हानाय जायो अब्लासिम जों बेखौ मोजाङै एवग्रोना लानानै अब्लासो जोङो ओ मोनमा याव बेखौ ओ जाय जोङो बुथुमना दोननाय गाजा अर नाय माइखौ जोङो बेयाव फुख्रियाव फख्रिनिफ्राय लाबोनाय बे माइखौ जोङो दुब्लि फोथाराव थांनानै जोङो फोना हैना जायो आरोना बेबायदिनो माइ गायनो थाखायबो फोथारखौ बा दुब्लिखौ जोंनिया मोजाङै गायो टर जेनेबा मोसौजों बेखौ जोंनिया मोजाङै एवग्रोना लानाय जायो। बेबायदिनो बेखौ खेबसेल' नङा खेबनै खेबथामाव लासै हाखौ जोङो मोजाङै गुरै गेब्ले होग्रोना लाग्रोनांगोन बेबायदिनो जोंनिया बेफो खोथियाया ओ दैजोनिया फोना दोननाय खोथियाया जेब्ला सात दिन एबा सुद'दिनसो जायो अब्ला बेयो जौगोन ना बेखौ जोङो ओ जेनेब्ला ओ बेखौ फुनानै फुना दोननानै बै एवखानानै दोन्नाय हा बा दुब्लियाव जोङो बेखौ गामिनिनो जेनेबा आइजोफोर लानानै बा ओ बेफोर बायदिनो ओ सिख्ला सेंग्राफोर लानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोंनिया माइल' नङा बेफोरबायदिनो जोंनिया गोबां गोथां मैगंफोरबो जोंनिया गायो, बेफोरबायदिनो जोंनिया दैज्लांनि जोगोनार, दैज्लांनि जिंखा दैज्लांनि भल दैज्लांनि ओ पानेलाव आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गोथां मैगंफोरबो जोंनिया गायना जाबावो
थिग बेबायदिनो होमबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय आबाद मावो एबा गुबुन आबादफोर खौबा माबायदिहाय मावो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथाङा औ नोंथाङा दा जेरै बुंलांदो बे बेफोरबायदिनो जोंनि बेफोरबायदिनो ओ माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरो जेरै जोङो माइगा ओ माइ खोथिया फोनो थाखायथ' जोंनो माइनि गोनांथि जाखायो नालाय माइज्लि माइनि गोनांथि बिदि जायो नालाय बेनि थाखायनो ओ जोंनो माइज्लि माइ नांगौ जायो आरो खायसेया दिनो ओ बोस ओ थांनाय बोसोरफोरनि बिदि बोराइ माइ खौ दोननाय जायो आरो माइ ज्लि माइ खालामनो थाखाय आरो जुदि गैयाब्लाबो ओ खायसे खायसेनाव गैया जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेखौ बाजार फोरनिफ्राय बा नारसारिफोरनिफ्रायबो जोंङो बेखौ बायनानै लाबोनो हायो आरो औ आरो बेखौ जोङो बायना लाबोनानै बेखौ ओ बे माइज्लिखौ जोङो फाथोनि बस्थाफोराव सोनानै जोङो बेखौ उम हरसे बा हरनैनि थाखाय ओ हाखर फोराव जोङो दैयाव माने बिखौ सोमनानै दोननांगौ आरो हरनैसो औ बेनि उनाव जोङो बेखौ हरनैनि उनाव बेखौ बोखांनानै बोखांनानै बे माइखौ जोङो हायाव दोननांगौ आरो हरसे हरसेसो हरसेबा हरनै बेखौ माने जोङो हायाव दोननाय जायो। आरो बेखौ हायाव दोननानै जोङो आ थालिर बिलाइजों जोङो बेखौ खोबना दोननाय जायो आरो ओ जाहाद टेमिनि गाजाफोरा ओंखारो बेनि गाजाया ओंखारबासो जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनानै फोनाय जायो आरो। दुब्लियाव आरो जों फोनो थाखाय बे दुब्लिखौ हालेवनांगौ जायोना बेनि थाखाय जोङो ओ बेखौ ओ नांगोल बा ट्रेक्टरफोरजों जों बेखौ मोजाङै हालेवनानै लानांगौ आरो।
औ औ।
माने हाया मोननांगौ जायोना बेनि थाखायनो जोङो बेखौ आ फोमोननानै मोजां ङै अ बेयाव जोङो बे माइज्लि माइखौ लांनानै माबा मोनसे खिरखा बा माबा मोनसे बिदिनो आइजेंफोराव जोङो बे माइखौ लानानै बे दुब्लियाव जोङो ओ फोनाय जायो आरो आरो जों बेखौ ओ बे ओ खोथियाया खोथियाया जौनो थाखाय जोङो बिदिनो मोन दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बिदि लायो आरो दिना बेनि उनाव जोङो बेखौ फुयो बे फुखांनानै जोङो बिदिनो ओ फुखांनानै माइ गायनो हायो आरो फोथाराव जोङो माइ गायनो हायो। आरो बिदिनो जोङो माइनि आबादल' नङा जोङो बिदिनो दा दैज्लां बोथोर नालाय जोंनिया बे बोथोराव जोङो बिदिनो आ आब फान्थाव लाव आरो पटल ओ जिंखा बेफोरबायदिखौ गायनो गायनाय जायो आरो बेफोरनिबो आबाद मावनाय जायो। आरो जोङो बेफोरखौ बेफोरनि आबाद मावनानै जोङो बे आ बे फिथाइफोरखौ बे मैगंफोरखौ जोङो बाजारफोराव लांनानै फानहैनो हायो आरो बे फानहै ओ फानहैनानै जोङो बेफोरनि रांजों रांजोंनो न'नि जानाय लोंनाय जाग्रा मुवा बायदिसिना बेफोरनिनो बुहुद माने हिपा-हेफाजाब मोनो आरो जोङो बे रांजों औ नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा आ मा मानि आबाद मावनाय जायो।
औ औ थिग नोंथाङा औ औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंना दैज्लां बोथोराव गोबां गोथां मैगंफोरबो गायनो जायो जेरैहाय जों नुनो थाङो जोंनिया ओ जोगोनाद दैज्लांनि आरो बेदिनो जोंनिया जिंख आ पानेलाव खुम्ब्रा आरो बायदि पटल भिन्दि लेस्रा क गरसि जिंखा आरो बायदि गोथां मैगंफोर जोङो ओ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनिया नांनायनिसाय बांद्राय जोङो गाय नानैबो जेनोबा नखरनिल' नं ङा जेनेबा जोङो नांगौ बायदि बेसाद मुवा बायनो थाखाय एबा सानफ्रोमबो सलिनो थाखाय जिउआव ओ बेखौ जोङो उम हा हु जुदि माखासे बे थायोबा बेयाव जोङो बेबायदिनो माइ मासा माखा से आबाद मावनानै एबा बुरजा आबाद मावनानै जोंनो नांगौखिनिखौ न'आव लाखि खिनानै ओ नाङै खिनिखौ जोङो फालांगि खालामनानै एबा जोङो फाननानै रां बुथुमनो हायो आरोना बा रां खामायनो हायो जोङो। ओं बे रांजों जोङो जेनेबा जों सोलिबाय थानाय जिउआव वाआ जेनेबा जोङो आबाद मावनानैल' नङा आबाद मावनांयै आबाद माव नानैबो जों बायनानैबो बहुथ बुस्थु मोननो हायो ना बेफोर बस्थुफोरखौ जोङो ओ ओ बा जेनेबा मोननो हायो बा बायनानै लानो हायो बे फैसाजों। बिदिनो जोंनिया दैज्लां बोथ बोथोरावल' नङा दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोरावबो जोङो ओ आथिखालावथ' जोङो माइ आबाद आबादखौनो मावनायखौ दानिया नुनो मोनो दैज्लां दैज्लां बोथोरनि अनगाबो बेफोरबायदिनो जोंनिया दैज्लां बोथोरनि उनाव मेसें बोथोराव जोंनिया बै फोथाराव फोरावनो जेनेबा जोंनिया मटर गायनायखौ नुनो मोनो, बेफोरबायदि जोंना बेसर गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सिबिं गायनायखौ नुनो मोनो, आरो बिदिनो जोंनिया सबाय गायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो गोबां ओ जेनेबा आबादफोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जेनेबा हायजें हालदु आरो बिदिनो मेसेंनि लाव आरो बायदि गोथां मैगं बेफोरबायदि जों गायनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोंनिया ओ जेनेबा न'आव जानो थाखायल' बा न'आव लाखिनो थाखायल' नङा जोंनिया आथिखालाव ओ बर' सुबुंफोराबो जोबोद बिजनेसमेन बा बिजनेसअमेन जाबाय नालाय ओंखारबाय नालाय नालाय बेनिखायनो जेनेबा बिदि मेगं थाइगं गायनानै जेनेबा जों फालांगि खालामनायखौ बांसिनै बा जोबोरै जोङो आथिखालनि मुगायावबो जोङो नुनो मोननाय जाबाय। बेबायदिनो जोंनिया आ आगोलनि बायदि आबाद ओ आबादखौल' जोंनिया बा आबादनि खेथिल' जोंनिया मावनानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। बाट आथिखालाव जोङो आब-आबादखौल' मावनानै बा आबादनि खेथिखौल' जों मावनानै थानायखौ जों नुनो मोना। बेफोरबायदिनो आगोलखाय आगोलहाय जोङो बांसिन जेनेबा जोंनिया माइ गायनो थाखायबो बा माइ हानाय बा माय ओ मा होनो माय नानो थाखाय जोङो मोखौ मोखौजों हालेवनाय बा मोखौजों माइ नानायफोरखौ बांसिन नुनो मोनोमोन बाट आथिखालाव जोङो ओ दानिया जेनेबा ट्रेक्ट्रजों हालेवनाय नाय टेक्टरजों माइ गायनाय आरो बेबायदिनो गोबां मेसिंफोरजों माइ गायनाय बा माइ नान नाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो होमबा नोंथां ओ जोंनाथ' समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय ओ होमबा जोंनि सावरायनायखो एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।
नोंथां गोजोननाय थाबाय।